हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां? औ नोंथां खोनादों ना? हेल' नोंथां? नोंथां आंनि बुंनाय खोनादों ना नोंथां? हेल' नोंथां?
खोनादोंना?
औ नोंथाङा आंनि बुंनाय खोनादोंना नोंथां? नोंथाङा खोनादोंना नोंथां? हेल नोंथां। नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां? हेलौ नोंथां? नोंथाङा आंनि खोनादोना नोंथां